हेलौ
ओ बोरै खबरफोरालाय
उम बेनोसै
आदसा
मोजांबो गाज्रिबो मोजांबो गाज्रिबो होननांसिगोन होनदों आं
आतसा
मा खालामदों दालाय
नै ओरैनो दं जिरायला बायना दं लामायाव दंफैयोलै जिरायनानै
सोर सोर दं
उम लोगो सासे दंफायो फंबाय माने फंबाय दंफायो माने
अ
औ
जाखांबाय ओमफ्राय
ओइ
हेलौ
हा
जाखांबायमोन
जाखांबाय जानायालाय
अ मा ओंख्रि जाखो
माबासो मा होनो ओंख्रि गोबाबजों दावदै फाजासोमोन
आ
नोंलाय मा ओंख्रि जाखो
जाथआखैनो दासो संगासिनो
आतसा जाखांबायमोन जानायालाय आं
आ जोंना दासो संगासिनोलै
आदसा हा
ए ओरैनो जिरायना दं होनदां बार जादों एसे
मोजां खोनायाखैलाय फंबाय नोंनिखौ थावार गोनां जायगायाव थानानै रायलायलाय
बार जागसि होनदां
आतसा
ओ एसे बारा जानांगौ ना जायोना
उम
थानदानो मा उम मोजां थान्दा जायो
मा ओंख्रि संगासिनो दालाय
बयलार बयलार लाबोदोंमोन बयलार बेदर
आतसा
जेखौ लाबोदोंमोन बेखौनो संगासिनो आरो
उम
बोथोरा एबार माबोरै जाबावगोनलै
बेखौनो सानबाय आंबो बेखौनो सिन्था जागासिनो
उम
अखा हायाबा मा जाबावगोनसो सानगासिनो आं
अखाया एसे एसे मैया मैयाजों दाख्लैजों हाबायना ए अखाया मैयाजों दाख्लैजोंल' हाबाय
ओम
उम जोंथिं हागासिनो दा साननैसोआ
मा जाबावगोन बोरै खालामबा मा
आगोल ना हालाबायोलै जोंनाव
आं बुंनो हाथ'वा माथो नै दानो दहायसो हाथरखि ज्राव‌ ज्राव नुदों ओमफाय दानो माथो नै जोमै साग्लोबनाय नुदों खोमसियालाय जायाखै बार' स्रांसो होमबाबोबो जोमै फैदों माथो ए
उम दा मोनाफोराव हागोन बायदि
ओ दा मोनाफोराव हागोन खोमा
हायाबाथ' जाला
हो
दिनै‌ हायाबाथ' जाला होनदों
आतसा
खोनादों
ओ हायाब्लाथाय मा जाबावगोनथाय
बेन्थ जादों
ओ हाबासो दा खोथाया
औ दैयानो जाला माने
हाबालाय एसे मोजां जागौमोन दा थारासैना
हाबा एसेबाबो सुगलायोलै बोथोरा
औ गायनो मोनगोनना मोना
एसेबो गैया
मोनथाराखै
ओहो नोंसोरलाय गायनो मोनबाय
मोनाखै गैया दैयानो
आतसा
अखा गैयाबा अबाव दै फैनो
मा खालामनो सानदों दालाय
ओ
माइ गायनो मोनाबा मा खालामनो सानखो
बिदिनो गोरान गोरान
आदसा ओरैनो मा खेथिखो जायो आर'
ओरैनो ओरै सबाइ बिमा बे मावलाबायो
उम
औ जानाय
उम
नोंसिनिथिंजाय ओरैजाय बेफोर मैगंआ जायोना मोजाङैनो
जायो जानाया ओमफ्राय होनांगौ बिदिनो मुलिखौ जायो
आथसा मेडिसिन होवाबाथ जाखाया बारु दाबादियाव
औ मेडिसिन हासार होआबाथ अबाव जानो
सारांग
हासार बिदि मेडिसिन बेफोर होआबा माने आजिखालि जालानो होनजायो
उम
मेदिसिन होथारनांगौ
उम मेडिसिन होआबानो जाखाया माने
उम
आजिखालि बांसिनानो मेडिसिन मेडिसिनजोंसो जाजोबखायो माने
उम
मेडसिन गैयाबानो गैखाया मेडिसिन थाबा जाबाय मेडिसिन गैयाबा गैला
बेयावबो बहुत मिडिसिन होनांगौना
उम
गायजेननायनिफ्राय फिथाय थायजासिम
अनेक रोखोमनि मेडिसिन होनांगौलै बा बेयावबो
उम
नङाबा गैला
होनांगौ बिबारनि फिथायनि खोनादों
ओं ओं
ओन बिबारनि फिथायनि होनांगौ
बिबारनि फिथाइनि होआबाथ उफाय गैला
आरो हाजार हायाबो गाज्रि जालाङो बांद्राय मेडिसिन होबाबो
उम जायोथ
उम अनेक गाज्रि जालाङो बे जेनेबा नोंसिनिथिं नोंसिनिथिं मा मा जायो जेनेबा
जोंनिखिजायबो बिदिनो मावसाबलाबायबा जायो एसे मावाबाथ गैला
उम जोंना ओरैनो ना मा जायो
जिखुनु ओरै जायो बिदिनो माबा बानलुफोर जायो बानलु बिदिनो बानलु मुला बेफोरबायदिया जायो आरो सिजोन सिजोनाव ओमफ्राय दाथ मा खालामबाव गोन जाबायना
औ जेनेबा मुलाफोरखौ अबेयाव फोयो जेनेबा
मुलाफोरखौ बिदिनो बारियावनो फोलाबायसिगोन आरो सोरबा दुब्लि फोर ना माइ गायग्रा हा थानायफोरा दुब्लियावहाय गोरानद्राय जाद्रायोबा एसे गायलाबायनानै न'नि मथरजों दै सारसलाबायना होयो आरो
ओ
नङाबाथ जाखाया नालाय बेबो
उम जेनेबा बानलुबो गायोना नोंसिना
उम गायो गायनायालाय
बानलुखौ जेनेबा मायाव मायाव गायो जेनेबा बारि जेनेबा बारि बुरि दुब्लिफोराव जेनबा
उम सोरबा सोरबा हा गैयिफोर हा गैयिफोरा इदिनो बन्दग लालाबायनानै गायलाबायसिगोन दुब्लिफोराव बेवहाय आरो सोरबा बन्दक लानो हाथारिया गाव गावनि बारियावनो गायो आरो जानो आन्थाखौ
जेनेबा जेनेबा ओरै एसे बानलुआ मा टाइमाव गायनाय जायो
बानलुआ ओरैनोथ' अक्ट'बरनिफ्राय गायनाय जायो
अक्ट'बर
उम अक्ट'बरनिफ्रायनो सुरु जालाङो माने
ओ अक्ट'बरनिफ्राय आरोना
उम अक्ट'बरनिफ्राय माने आबजा लानायावहायनो टाइम थांखायो
जेनेबा ओरैनो फुलिखौ बायना लाबोयोना ना बेयाव जायो जेनेबा नारसारियावनो
बेक्थि सोबानाय माने बाया माने सालानिया माने एसे बेलेग जायो मोजां जानो नागिरा माने
अ गाव खुब बे
सोरबा सोरबा माने बिदिनो गामिफोराव बानायोना गामिफोराव बानायनाय खौ बायो माने होनबाबो माने बेलेग नार्सारिनिफ्राय लाबोआ माने
औ
गामियावनो बानायखानायखौ लायो आरो
आ जेनेबा बाललुखौ जों माबोरै जावायो जेनबा
बानलुखौ जावायनायाथ' सिमपोल आरो बे ना
जेनेबा बेगर बायनानै लाबोयोना जेनेबा गाव बेरसि दोननानै माने माबानानै
बे बेगति बानायो माने बेगति
आं जेनेबा माबायदिखौ बानायो जोङो बे
मोजां मोजांखौ उम
खोनादों
ओ
जेनेबा
ए बेखौ माबा नांगौलै फिथाइ गिदिर गिदिर थायोना
अ
बेफोरखौ बासिनानै बिनिफ्राय बेगर बरनानै बानायो माने बानायनायाथ'
जेनेबा मोननाय ना गोथां बेयो
ओ बांसिनानो मोननायखौ बानायो सोरबा सोरबा एसे गोथांखौबो बानायो आरो ना माने बारा मोनफ्लेनायखौ नङा एसे गोथां हांखौ
जेनेबा मा खालामना दोननांगौ जेनेबा खोनादों जेनेबा फिथाइखौ मा खालामना दोननांगौ होनदों जेनेबा जिरनानै हाखाव माने जेनेबा
आतसा बेखौ बरनानै माने जिस्रिफ्राव एसे फोरानस्रा'नानै जिसिरियाव खाथुमना दोननांगौ आरो माने जेबो गाज्रि जायैनि थाखाय आरो ना सेफथि दोननांगौ।
जेनेबा जायो बेगरखौ बर'न जोबो ना जेनेबा हाखावनैनो दोनो जेनेबा
बेगरखौ बरननांगौ माने मुथुथे नङाबा माबाया सेवो ना फिथाइआ
अ
सेवबा माने गाज्रि जायो
माने हाखावनानै माने बेगरखौ बरनना दोनो आरोना
उम
बिदि आरो ओमफाय बरन खांनानै जेनेबा ओरैनो ओमफ्राय डाइरेक्ट ना दोनखायोना मायो जेनेबा खाथुमनानै
उम जिरना दोननानै खाथुमना दोनो मुथुथे
ए
उम
ओमफ्राय दोन बेसे गोबावसो दोनोबायदि जेनेबा
बिदिनो दोननांगोन एसे गोबावैनो एसे गोबाव दोननानै जिथु सिजोन फैगोन ना बे सिजोनावहायसो बेगर जावायनांगौ माने
ए जेनेबा जावायनो गाजा बेर ना जावैयोना जेनेबा गाजा बेरालासिनो जावैगोन
फार्स्टआवथ गाजा बेरहोखानांगौ गाजा बेरहोनानै ट्रेफोरावहाय माबानांगौ आरो
अ
उम
जेनेबा गरबैसे गरबैसे सारो अ गरबैसे गरबैसे फोयोबायदि जेनेबा
इदिनोथ गरसे गरसेलसो होयो होनायालाय
अ मोनसेयाव आरोना
उम
जेनेबा ओरैनो मा मायाव बांसिन जायो जेनेबा
ओरैनोथ थ्रेयाव जावैयो जावैनायालाय
अ थ्रेयाव
उम
थ्रे मोनसेसोआव बेसेसो जायो ओरैनो
थ्रे मोनसेयाव ओरैनोथ जे बुरजा